हेलौ।
अ नोंथां खोनाबायना?
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ आं आं खोनागासिनो आंनिखौ खोनाहैदो ना?
औ दासो खोनादों नोंथां।
अ दे नोंथां गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ खौ बावहरनाय जाबाय। औ जोङो ओरैनो जोंनि बर' हारिमुनि बागै फंनैसो रायज्लायनोसै।
औ दे देे जागोन नोंथां।
औ -औ -दे जेनेबा। बा जोंनि बर'नि ओ। गिबि माबायानो ट्रेडिसनेल ड्रेस एबा जोंनि आगु दड्रेसानो जादों हिनजावफोरनिया द खना आरो ओ। गामसा हौवा। फोरनिया बे जाहैबाय। एनिफ्राय जोंनि। ओ गुबै। बर' हारि मोनसे ओ- ओ- माबा मोनसे रंजानाय दिन होनना बुङोब्ला जों माखौ मिथिनाय जायो? नोंथाङा एसे बुंनानै हो।
औ जोंनि गुबै रंजानाय दिङा जाबाय बैसागो बै बैसागोआव। ओ मोनफ्रोमबो गामिनि गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला। गा सैबो जयैनो ओंखारजोबो, आरो बेहाय मोनफ्रोमबो गामिनि मोनफ्रोमबो नखफोराव ज ज मोसाहैनानै बेहाय ओ माइरं फिस मागिनानै बेहाय लास्ट समाव बेहाय ओ खाना जायो आरो मोगा-मोगि। बेहाय जोंनि ओ हारिनि, ओ हिन्जावफोरा दखना गानो आरनाइ ओ फास्रा लायो लोगोसे हौवाफोर फोरा बरनि आ गावबा गावनि नआवनो दानाय आखाइजों दानाय गामसा आरो आरनाइ फास फास्रा आ खौ गोदोनायाव गानो। नोंथाङा मायबाफोर फोर कुइसन दंबावो नामा? सों
औ नोंथां ओ जेनेबा जोंनि बरनि ओ आगु हारिमु जेनेबा बैसागो रंजानाय समाव जोङो मा मा दामजुजों गाजा गोमजायै जोङो बैसागो फोरबोखौ फालियो?
औ नोंथां ओ जोंनि बैसागो रं जा नायखौ जोंनि बरनि खाम ओ खामखौ जों ओ खामखौ जों ओ दंफां दंफांजों बानायनाय जायो, बेहाय ओ मोसौ बिगुर बा मैसोनि बिगुरफोरखौ जोङो दामनो थाखाय बेयावबो जोङो उम बाहायनांगौ जायो ओ खामाव। बेनिफ्राय बैसागुआव जोङो ओ जथा ओ बाहायो बे जथाया जाबाय जथानि सायाव ओ जि सोदोबा थिं थिं ओरैजाय ओ सावनो सोदोब ओंखारो। बेनिफ्राय सिफुं बाहायो, द सिफुंखौ जोङो औवाजों बानायो औवाखौ जोङो बेहाय गुदुं बानायबावनानै ओ बेखौ सिफुं महरै बानायो आरो। बिनिफ्रायाय बेहाय हाय हारमुनियाम जों लाफानो हायो‌‌। हारमनियामखौ हेफाजाब नानै लाबोयो आरो बेनिफ्राय थरखा मे थरखाखौ जों औवाजों बानायनाय जायो
औ
उ नोंथांनायाव औ सेर जा सेरजाखौ जोङो ओ दंफांनिफ्राय बानायो बेहाय ओ सेरजायाव ओ सेरजा हुग्रा उ जा हुग्रा बेखौ मा बुंङोमोनथाय आं एसे बावगारबाय आरो नोंथाङा गोसोआव दंङ नामा मा बे होग्राखौ मा बुं औ बेयाव सेरजानिबो गोबां बाहादो ग दङो ओ सोरजानि गेजेर बाहागो खौ ओ उम बिखा बिदि गोबां बाहागो दं बेनि सेरजानि
औ औ
नोंथांनाव आरोबाव गुबुन सोंथिफोर दंबावोमोन नामा
औ आङो जेनेबा ओ जोंनि जा आर'नाइआव आगर एरो बे आगरनि मोननैसो नों थाङा मुंखो‌ ओ फोरमायथिना होनो हागोन नामा
औ आर'नाइनि आवगरफोरखौथ' आं मोनथि आ मोनथिया ओ जोंनि जा बर'नि आगर बेखोनो बेवहायबो एरै खोमा बेहाय जोंनि बर'नि आगर जेरै ओ ओ फारौ मेगन दिं खिया बिबार थाइगिर बिबार ओ गोबां हाजो आगर बिदिनो बायदिसिना आगरफोर ओ जोंनि ओइ बिदिनो बायदिसिना ओ आगरफोरखो जोंनि बर' माहारिफोरनि आइजोफोरा एरो गावसिोरनि आखाइजोंनो बेखौबो ओ आर'नायाव एरो खोमा ए-एरो
औ औ औ नोंगौ बिदिनो हाजो आगर बिदिनो फारौ मेगन बेफोरो निस्य दङ आरो गोबां थार दङो जों मा खासे मुंफोरखो बावगारोनो हमांबाय बिनिखायनो जोङो ओ मोन फोरबो फैयोब्ला जों फोरबोखौ मोजाङै मोजां लाखिलाङोब्लासो ओमबाना जोंनि बै थाबोनाय बा बावगारलांनाय जों सोदोबफोरखौ मोनफिननो हागोन बेनिखायनो जोंनि बै रंजाथाइ बैसागु फालिनाया बिराद गोनांथिथार। औ ।
अ ओ नोंथां माथोआ एसे नां थाना होबाय र' हेलौ
खोनादोंना?
अ औ एसे
खोनाबाय
औ एबारखाबाय दे
हेलौ औ
हेलौ औ
जेनेबा नोंथांमोननि जागायावबो बैसागो रंजाथाइ फोरबोखौ फालिनाय जायोना?
औ जायो जोंनिया सिमबो औ ब गोबां जायगायावनो दासिमबो माने बैसागु फालिनाया जायाखै। आंनि मो दांनायाव ।
औ ।
गामि बिदिनो बोराय बेन्थ' गथ' थ' गथाय फ्रा गासिबो ज'ज' दा सिमबो जोंनियाव रंजायो। आरो गुबुन होननो मोनो नितसय दङ दासि बावगाराखै जोंनि हारिमुखौ बिन बेनो जोंनि आंगोनि हारिमु जाहैबाय नालाय
औ दा नोंथाङा बेखौ मिथिबावबायना गोदो गोदाय जोंनि बैसागो बे रंजानाय फाल ओ फोरबोखो। ओ दानसेआ लागै फालि नुनो मो न मोननो। दा नाथाय बेसेबां सानहालागै दा जों फालिनाय फालिनाय जायो।
अ दानि।
खोना
ओ जायो ओ द' दिनखौ जों उनाव मोसायो स्नि दिन ला फोजोब जोङो स्नि दिनख खालि जोङो गामि गामि निजा गामियाव बेखौ दासिमबो जों सोलियो माने बेयावनो
औ
थांनानै
औ
दानिया से मास मोसानाय माबाखो जोंनियाव लाखि खि थला
औ रावनि रावनि जायखो बुङो
उन उन
औ बे फोरबो जा स्नि सानखा आ खालि जों जा फालिनाय जायो बेखौ रावना रावनि फुजा बा फोरबो होननानै बुंनाय जायो। खोनादों दा औ बे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? माबायदि बानायनाय जायो?
बिनि सोमोन्दै आंबो बारा इसेबां मोजां मिथिलायलाङा।
औ
आरो ज जों नैबे मोनसे खौ मोनथिगौ माने, जा बैसागोनि बैसागो जानायनि सिगां आरो एक थारिख खालिबो जायो बेखौ फुंखा जानाय होनो बेखौ। जौसे जिथा बा जौसे से था ओरैजाय मोनसे मै खौ ननायागिरनानै जोङो इदिनो गोबां मैगं नागिरना खांथिंनानै जों बेखौ जेनेबा बे बैसागोनि सेथि सान एबा बैसागो जानायनि सानसे सिगाङाव जोङो बेखौ जानानै माने गावनि देहानि माखासे बेमार खारो होननाय मोनसे बे सोदोब खौ सिगांनि गालांखा थाबाय नालाय जों बेखौ दासिमबो फालियो आरोखि।
औ बेथ' नंगौ। जोङो मिथिंगाजों जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो, मा होनो बेखौ? थाफा देरखानाय बा जों मिथिंगाजोंनो जों सरजाब फाखानाय। जों गोदो गोदायनि फ्रायनो हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बिदिनो जोंनि बेफोरखौ जानायनि थाखाय गोबां बेमार आजारबो जानो रोङामोन दा बेखौनो साननानै दाबो जों मिथ थिंगायाव थाम मोननाय फिथाइ साम थाइ ओ मैगं थाइगंफोरखौ जों खांनानै जौसे से था बे मेग गंफोरखौ जों बै सेनखालि जायो जेन बोसोर गोदानाव जेबो ओ बिदि ओ गाज्रि गोहोमजों गोलैया गाज्रि बेमारफोरजों जाया। बेनि थाखायनो जानाय जायो औ। औ ओ नों। थांमोननि। ओ जायगायाव बै ओ बैसागोनि स्नि ओ जि स्नि खालार खालि जि फुजा रावना रावनि बे रावना रावनिनि फुजाखौ नोंथांमोननि जायगायाव होनाय जायो ना जाया।
अ अ जों ओ जायखौ मोदाय होनाय होनो बेखौनो
जोंनि मोदाय होनाय बा रावना रावनिनि फुजा ओ जायखौ ओ आबै आबौनिबो फुजा होनना बुंनाय जायो नोंथांमोननिथिं बे फुजाखौ होनाय जायो ना जाया।
आं माने नामफोर खौ बारा जों मोजां मिथिया। होनाय जायो ओ फुजानि जों एक थारिख खालिबो जेनेबा से खालार खालिबो जोङो गासैबो न'खर न'खर इदिनो बाथौखौ ओ सुस्रां मास्रां इदिनो खुलुमो ओ आर'ज गाबो जेनेबा।
उम ओ नोंथांनियाव ओ गोबां सोंथि ओ नोंथाङा आंनियाव सोंबाय ओ बेफोरनि सो ओ सोंथिनि फिनायखौ निसय आंबो होनो हादों आरो नोंथाङाबो। आंनि सोंनायनि फिनायखौ नोंथाङाबो होनो हादों। बेनि थाखाय जोबोर जोबोर। गो ओ गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदिनो। उनफोराबो गोबां सोंथि। नि फिनाय नोंथाङाबो मोनथिनो मोनगोन आरो आंबो थिनो मोनगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां।
औ थारैनो थारैनो। बिदिब्ला। जों रायलायनायखौ बेखिनियावनो जों दोन्थ'बाय।
औ नोंथां।
औ आसा खालामो उनाव जों बिदिनो मोजाङै रायजलायबावनो मोनो।